हेलौ।
ओ खोनादोंना?
औ।
ओम ओ दे दे खोनाबाय दे उम मा खबर आं आंनि खबरा। दङ बिदिनो एसे दिनै फुङाव सिखारनानै ओंखाम जाबा मोखां आथिं आखाइ सुबाय बेनि उनाव दसे बेरायहैदों लामाफोराव खारहैदोंमोन एसे साख्रिफोरनि माथा मारिलाबायनो खारदोंमोन आरो एसे नो दिनै एसे एसे पास किल'मिटारसो बेनो
आंनियाबो इदिनो गेजेरावनो खबरा आंनिया । आंनियाबो बिदिनो मा होनो ओ एसे जबफोरनि बायदि बि टि सि नि जबफोरखौनो एसे सेस्था होलागासिनो दङो । दा बि टि सि आव जब फैना दंफैयोना ओय दा फरेस्टनि दं फैयो ओमफ्राय एफोरखनो एसे सेस्था खालामगासिनो दं नोंथां
उम खोनादों आंबो ओमफ्राय नोंथाङाबो बि टि सि नि प्लाइ खालामदोंबा?
औ खालामदों । नै नै दा फरेस्ट फैनाया
मा मा मा मा नि फैदों मा मा एप्लाइ खालामदों मा मानि फरेस्ट गार्डनियाव थ' मा मा फैदोंमोन एखौ
ओ फरेस्ट गार्डनि फरेस्ट गार्डनि फैदो ओमफ्राय मोन से आरो फरेस्ट एस आइ नि फैदों तारवाननि मोनसे मोनै फैना दंफैयो मोननैखोबो एप्लाइ खामना दोनदो आङो नोंथाङालाय
आंबो मोननैखौ खालामदों खालामनायालाय दाथ खोनानो मोनदों फरेस्ट निया खारनायासो फिजिकेल टेस्टआसो सिगां जाग्रोन नामा
औ इयोनथ फिजिकेल टेस्ट बिनि उनावसो रिटेन जागोननो रिटेननि उनाव भाइबा दा बिनि थाखायनो एसे ओ-खारनाय फो दा माबानांसिगोन आरोना जोङो एसे रेगुलार बानायनांसिगोन प्रेक्टिसै होमबासो जों इनि जोहैसो हालांगोन नालाय
बेलेग जबफोरनि एप्लाइ खालामबावाखै नामा
ओ बेलेगे जे-जबनि होनोब्ला माबा बानन्दोंमोन आङो-ओ मा होनो जि डि निखौ बानन्दोंमोन बाट ओ-समनि आंखालाव हैनाय जायासै एसे बेलेग खामानि फैनानै जि डि खौ बानन्दोंमोन आङो एस-एस सि
नोंथाङा ओमफाय बिनि
औ बानायनाय जायसै दे टायेम बो मो क्लाबासो उ ओमफ्राय आरो बावनानै थाबाय बिनि थाखायनो बानायनाय जायासै आंनि फोरा दङ भित बिसोरो दा माबा फैबाय ने मार्क एन्सार कि नायनो हाबाय एन्सार कि नायनायाव बिथाङा। मोजां मार्कखौनो मोनदों जे फिजिकेलाव। फिजिकेलाव खारनो मोनगोन आरो बिथाङा ओमफ्राय आरो जाह मेडिकेलावसो। माबायदि जायो।
औ औ बिदिबालाय मा होनो फिजिकेलाव पास किल'मिटार। नोन नोङो ुनटिफरनाा बेसेबा मिडटनि सिगाङाव हाबनो हाबानो जायो होनदों आंबो एसे बिदि था द आरो। अब्ला एसे फिजिकेलखौ।
नंगौ खोनादों खोनादों बिथाङाथ' थांनाय बोसोर। बसोरावबो खारैखांबायमोन। ओमफ्राय बिथांनिया मेडिकेल टेस्टाव थालांदों आरो। बे बेनिफ्रायनो एबार आरो। खनसेबाव होनाव। खौ बनायबाय।
औ आथिखालाव आथिखालाव बिदिनो बर' बर' हारि। हारिनि सेंग्राफोरा एसे माबा देरफुनायफोराथ' बांसिन जि एस ए सि नि जिडिअनो थांगासिनो दङ।
उम
इदिनो मोननायबो बुहुद खोनादो। मोनहैल' मोन सासे सानैल' नङा उदान मोनफ्रामदों। जोंनि नै नै खाथि नि खाथिनि नै ओनसोलनि नै मुसुलपुर ओनसोलनि। बेयावबो थांनायाव साथाम सेले साथा साब्रैआनो सेलेक्ट जालांदों। ओमफफ्राय बे जोंनि लोगोन आरो। ओमफफ्राय दा बिसोराव अरुणाचल। माबायाव दंहैयो। सरि काश्मिराव दंहैयो बिसोरो दा मोजाङैनो। मावगासिनो दङ खामानिखो इदिनो माने बिसोर बो गोसोना फरायदोंमोन आरो फरायनायाव ओमफ्राय खारनायाव खैबारबा फेल जादों फेल जाबो माने बिदिनो जुजिथाब जुजिथाब बोसो सोर बोसोर बोसोर बारहो बारहो माने हालांबाय आरो खारनायखोबो दा जाजोब्बाय माने मोननार थांबाय आरो इसोरो
ओमफ्राय आरो नोंथाङा बेल जि डि आस सामनि दिफेन्स लाइननि जाहैबाय नालाय जि दिआ आर बिनि अन गायै सिभिल सिभिल सारभिस लाइनावलाय एगजामखौलाय होद दोंना होआखै नोंथाङालाय?
ओहो सिभिल सारभिसाव आङो होथनाय जायाखै दा मोनसेबो। माने होदो होनबा नै आसाम पुलिसखौ होदो आसाम पुलिस नैयो दङ दा माबा होना दोनदो आं एस आइ लेभेलनि होना दोनदो मोनसे। ओमफाय कनस्टेबोलनिखो होदो। बेखौ होनाय जादों आरो ओमफाय औ
खारनाया देट फैथवाखैना फिजिकेल टेस्ट हा
ओहो फैथवाखै माने ओ एडमिटआ ओ माबायावसो फैगोन माने ओ सानब्रै सानबा सिगांसो फैयो नालाय ओमफ्राय डेटबो होथवाखै। ओमफाय ओरैनो होननाय मथेथ दिसिम्बराव होनदो माबाया जोंनि सि सि एम आ आसामनि सि एम आ
अ ।
ओमफाय डिसेम मा डिसेम्बर माने नबेम्बरफोरनिफ्राय स्टार्ट जानो हानाय । फिमेल आरो मेल थायो नालाय फिमेलनिया सिगां जाग्रोयो ओंखायनो माने जोंनिया जानो हानाय आरो नभेम्बर
अ ‌।
आं नोंथाङा बेलेग एप्लाइ खामबावाखै नामा?
आंथ' खालामदोंमोन एप्लाइ दाथ आसामनिनो बहुद एप्लाइ खामना दोनदोंमोन । ओ पिनाट टि ओमफ्राय मेडिकेलनिबो । ओमफ्राय एक्जाम फ्रा सफैथ'वाखै माथो खाथियाव? देट मोनथ'वाखै खोनाथ'वाखै दा आरो थांनाय बोसोरफोरावसो एदियारखौ एदियारि होननाय आसा मनि एग्जामखौ होदोंमोन बेयावबो जायासै गोबां नाजाबाबो जायासै आरो । दा एबार बिदिनो ओ फैबावगोन होननाय खोनादों । अ ले माब्ला एप्लाइनि डेट इखौ मिथिथ'वाखै आरो ।
औ ।
खोनाबा बेयाव बानायनोसै बेयाव आरो गोबां ना
उम औ दिस इम्बरफोरालागै फैगोन होननाय खोनादों आङो जेनेबा गोदान बोस आवसो जाहैगोन बायदि । होननाय खोनादो एक्जामफोरखौ ।
अ अ अ ।
अ एक्जाम फोरा माने बिनि रिटोन टेस्टा
नोंथाङा एग्जामफोर होयोबा मा मा बिजाब फरायो? मा‌ बायदि फरायनांगौ एसे
आंथ' औ आंथ' बिदि बिजाब बायनाय जायाखै आं बांसिन मानिफ्राय फरायो होनबाथाय आं बांसिन इउटुबफोरनिफ्रायनो फरायो । इउटुबफोराव ओ मा होनो आङो माबानिखोसो फरायदोमोन ओ एस एस सि सिजेयेल नि मोनसे नायदोंमोन आङो ओ रजगार होननाय इ इउटुबारनिफ्रायसो नायदोंमोन आङो। ओमफाय बे रिजनिंफोर खौ मोजाङैनो फोरोङो। एसे नोङो एसे एसे गोराफोरखौबो एसे सिमपोल ओ सिमपोल टाइपयै फरमुला टाइबै फोरोंलांना होयो आरो। नै जेथिया जेथिया नों नायगोन अब्ला नोङो हमना हागोन आरो। गाहाय लेबेलनिफ्राय गोजौ थाखोसिम फोरोंलाङो आरो बेयाव। अब्ला नों आयदाफोरखौ हमनो हागोन ओ रिजोनिंनि ओ जेनेबा बेसिकनिफ्राय लानानै हार्ड औ बेसेकनिफ्राय लानानै हा हार्ड हार्ड सिम लांगोन आरो एसे गोरासिम लांगोन। ओम एमफाय इफोरखौ फोरों इफोरनिफ्राय नायनाय जायो आं बांसिन आङो इयउटुबनि ओ जोहैनो नायनाय जायो। आं इदि लेखा बायनाय जायाखै आरो
अ नोंथाङा आरो ससियेल मिडियाआवन नायनायनिसाय ना ससियेल मिडियाआव नायनाया साबसिन ना बिजाब बायनानै नायनाया साबसिन सानो?
आं होनोब्ला आं बिदि प्रेफार खालामनाय बुस्थु होनोब्ला आङो बांसिन माबाखोनो होनगोन ससियेल मिडियाखोनो खारन नों लेखायाव ओ जि फरायना मोनगोन ससियेल मिडियआवबो बेखोनो सेम मोनगोन। नायनो रोंनांगौ आरो बेनो। आंनि आन्दाज आंनि जोहै होनोबा।
उम मानोना ससियेल मिडियायाव भिडिअ' बानायनाय जायो नालाय, भिडिअ'आव मोजां मोजां मानसिया एक्टिं खालामनानै बा माबा मोनसे पिकसारफोर होनानै बेफोरखौ बुजायनाय जायो नालाय। जिनाया साबसिन जायो नामा?
नै थिग बेबायदिनो जुग्राफिखौ नायोबा? ना नोङो लेखायावबा खम बुजिगोन आरो ओमाय जिथिया नोङो सासे मास्टारद बुजायानो जानाय बायदि सेम जायो इउथुबाव होननो थाङोब्ला ओमफफ्राय सासे मास्टाराार ख्रानो बुजायो। बेसिकेलि मास्टारा बुजायो नालाय‌। वाव नोङो बांसिन बुजिगोन आरो सोरबा मेपनि जोहै दडाइरेक्ट स्क्रिनाव होनानै सावगारिखौ बेरखांहोनानै नोंनो बुजाया देखायगोन। बाट लेखायाव नोङो। मोनसे सावगारिखौ होनानै बेयाव आसि न बुजाय थाया ना? बेनिखायनो बे दिडिफारेन्स बिनि थाखायनो जोङो बुजिनो एसे गोब्राब जायो लेखानिफ्राय गाव बुजिना लानाया।
औ औ।
होनबा जों ससियेल मिडियाया साबसिन बिजाब बायनानै फरायनायसै। होननानै नोंथाङा सानो आरो ना? अ आंनाबो‌‌ बिदिनो नोंथाङा जोबोद मोजां। बेनो सानदों। आंबो बिदिनो सानो। आंबो बिजाब बबो नायो आङो बिजाबबो नायो आरो ससियेल मिडिआवबो नायो। मानोना बे बिजाबाव फ्राय एसे लिरनाय थायो आरो दा ससियेल मिडियाआव माबा नोङो एसे मोजां बुजियो बुजिनायालाय बेनिफ्राय ससियेल मिडिया गनायोबा समाव माबा माबि फैना ह होयो बार सोलायनो गोसो जायो आरो गोसोआ आंनि इसा बिनि थाखायनो आङो मोन्नैखौबो मोजां मोनो बेनो आरो ।
मानसि लाना मानसि जायो गोसो लाना गोसो होननाया नोङो जेनेबा गोसोबो थानांगोन । फरायनो जयोबा सोरबा बायदि आरो इउटुब नायनाय बासिनो बेले सावगारि बेलेग भिडिअ' फैदलाना होबा माने थ थुफ्ला नायो
औ नंगौ नंगौ आस्सा नोंथां आं समनि आंखाल दा दाबसे जायगायाव थांनांगौ ।
औ ।
आ दिनैनि सावरायनायखौ बे ससेयावनो दोनस'नोसै नामा दे दे दे ।
नोथां ।